हेल'
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ। जोङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनि। बे आयदायानो जाहैबाय औवाजों बानायनाय आइजें आयला। बा बेखौ माबोरै जोङो बाहायो बेखौ सावरायनि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? नोंथांनि जायगायाव मा मा औवाजों बानायनाय बेसादखौ बाहायो।
औ हागोन जोंनि जायगायाव औवाजों बानायनाय आइजें जें होनोब्ला
औ।
गोबां सोलिबाय थानाय दाथ' जेखाइ खबाय
औ औ।
ओमफ्राय बे फिसा फिसा गथ' दाथ' औ माबा दा माबा एक्जाम एनुयेल एक्जाम जोबबाथाय फरायसाफोरनि बे समावहाय बै फिसा फिसा मिस्खा होनोना बेखौ गोबां बानायनाय जायो आरोना। ओमफफ्राय जेखाइ खबाइआ थ' बानायबायानो थायो जोंनि जायगायाव माने बेखौ बानायना फानबाय थायो आरो।
औ।
इनिफ्राय आङो बेलेग बे बेलेग माबा हेबनाय नुनाय नुनाय जाया। संग्राय नुनाय जायो आरो ना ओमफ्राय सान्द्रि ओमफफ्राय माख माखासे जों औवाखौ न' लुनायफ्राव बाहायो आरो।
औ बिदिब्ला आं एसे फोरमायनोसै
औ औ।
जांनिआव मा मा खालामनाय जायो बा गोदोनिफ्राय माबोरै बाहायदों बेखौहाय आं एसे फोरमायनि जोंनिया जोंनि मानि जों बर'फोरा जोङो ओरैनो मिथिंगाजों थानानै गोरोब नानै थानो जिउ खुंनो मोजां मोनो नालाय। माने बेबायदि गोथौ जायगायाव थायोमोन नालाय जेब्ला गथ' जोनोम जायो। हेलाबा जोंनिया डक्टरनाव लांनो हाया रांखावरिनिबो आंखाल बा गारि मथर गैया बेनि थाखायनो जोंनिया गथ'फोरखौ न'आवनो जोनोम होयोमोन नालाय बेयावहाय आरि बा उथुमाय होनो खायसेनिया बेखौ हास'नाय समावहाय औवा इस्लिजों हास आरोना जाहाथे बेनावहाय जेबो सेफटिफोर जाया जेबो माबा मोनसे खहा जाया बेनि थाखाय औवार निस्लि जों हासि हायोमोन आरो बेखौहाय ब्लेड फोरजों हासबथाय बा सिखाफोरजों हाबाथाय बे नारियाव माने सेफति जानायनि सान्स थायो आरो बेनि थाखायनो अवारनेस्लि जों हास'योमोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो सावरायनो हायो फुङाव जोंहा बा जोंनियावहाय सिला लामा गामिफोराव थायो नालाय बेफोरखौ सिबनो थाखाय जोंनिया औवानि हासिब बानायो बेनि आरो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव नांनाय मैगं सुनो थाखाय मैगं खादा बानायो दन बानायो बेबायदिनो जोङो आरोबाव सावरायबावनो हायो न' लुनाय न' लुनायाव जोंहा गोदो समावहाय जोंनियाव बेबायदि इथा सिमेन्ट बेफोरबायदिजों बानायामोन नालाय औवाजोंनो इन्जुर खुन्थिया उखुम बेफोरखौ औवाजोंनो बारायोमोन आरो गाव गाबागाव आखाइजोंनो औ बेफोराव मेसिन आरि जेबो बाहायनाय जायामोन आरो खरदफोरजों हास'नानैनो बानायोमोन आरो आरो बे बेबायदिनो औवाजोंनो खायोमोन जेरैहाय थेगल होनो दानियावहाय बेफोरखौ बावलांनो हमबाय गोबाव बोसोर बोसोर जोरो बे थेंगल होननाया बेखौ दैयाव सोमस्र लाय एसे मोजां जिरनांगौ आरो गोबा गोबायै बेबायदि बिदिनो न'खौहाय खानानै थायोमोन आरो माने इन्जुरफोरखौबो बेबायदि थेगलजोंनो खानानै थायोमोन आरो आरो गुबुन फारसेथिं जोङो ना हमनायाव औवाजों मा मा जिराद बा बेसाद बानायो हबा दायो जेरै जोङो होननो हायो खबाइ जेखाइ फल' सेन खखा बेफोर खो माने बर'फोरा खालाम गोदोनिफ्रायनो खालामनानै बेफोरजों ना हमनानै बा ना गुरनानै जाबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो आरो बे बिसोरो न'आवल' बाहायाखै बेफोरखौ गावल' बाहायाखै बेफोरजों बिसोरो बर'फोरा बेफार फालांगिबो खालामनो हादोंबो मानो होनोबा नै दाबो जेखाइ गंसेनि दामाहाय द'जौ बा स्निजौ बेफोरबायदि थांबाय नङासै
नोंगौ औ
औ बेफोरबायदिनो रांखावरि आरजिनो आरो बेखानाय सुबुंखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो इयुनावबो गुबुननोबो फोरोंनो हायो बेबायदि खालामनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जों औ आबाद मावनायावबो जोंनो गोबां औवानि आइजें नांगौ जायो बुंनो थाङोब्ला जोंनो औवानि गोनांथि सानफ्रोमबो जोंनो उजिनायनिफ्राय थैनायसिम नांगौ नङासै।
नांगौ औ।
जेरैहाय जोङो बे आबाद मावनायावहाय नांगोल नांगोलखौथ' औवाजों बानायो अब्लाबो बेयाव औवा नों माबा दंफांजों बानायो बेयाव अब्लाबो फवा नङाबा जाया आरो औ फाल सोनो थाखाय बे गदंआव आरो जुंगाल खालामनो थाखाय बा मै खालामनो थाखाय आरो हासिनि बेदा एफोरखौ गासैखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो। गावबागाव आखाइजोंनो न'आव नांगौ बेसादखौ बर' हौवा फोर गोदोनिफ्रायनो खालामना लाबोदों आरो बेफोरखौहाय। थिग बेबायदिनो हिनजावफोराबो गेजें जानानै थायाखै जेरैहाय जेखाइ हेबनाय बा सान्द्रि हेबनाय बेफोरखौ हिनजाव फोराबो सोलोंना लाबोदों जोङो नुनो मोनो। नोंथमोननि जायगायावबो खालामोना? हेबो ना हिनजावफोराबो। औ जोंनावबो बेबायदिनो हेबो बाजारफोराव फानै फानहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो औ। बेनि अनगायैबो जोङो ओ जि दानायावबो औवानि गोबां बेसाद खौ जोङो नांगौ जायो। जेरैहाय सालखुन्थाखौबो जोङो औवाजों बानायनो हायो। बेनि जोंनो गरखा नांगौ गरखाखौबो जों जों औवाजों बानायो बेनि उनाव जों आगर एरनो ओ बालेब नांगौ, गनसा नांगौ, बौदांगि नांगौ बेफोरखौ जोङो औवाजोंनो बानायो आरो। बुंनो थाङोबा औवा नङाबानो जि दानो हाया होननाय बायदि आरो। जोंनो सोंनायबो हा
थारैनो नोंगौ औ औ औवा औवा नङाबा जि दानो हाया बे गोबां औवानिफ्रायनो गोबां जगार ओंखारोना जोंना।
औ बेनि अनगायैबो जोङो आरोबाव जेनेबावबो जोनोम जोंनो औवाखौ नांबाय आरो जोंनो थैनाय समावबो औवा नांगौ जेरैहाय मानसिखौ बाननानै लांनाय आरो जोंनो थाराबो नांगौ जायो बेफोरखौबो माने औवा जोंनो बानायो आरो औवा नङाबानो जाया आरो बायदिसिना बेरा होनायावबो जोंनो औवाखौ नांगौ जायो गोबां खामानियाव नांगौ जायो आरो। नोंथाङा आरोबाव फोरमायनो हाबावगोन नामा एसे?
औवानि बागै बिबदिनो जोंनावबो बे बे औवा औवाखौ औवा लानानैनो माखासे बे आइजें आइला हेबनानै जोंनि जायगायावबो खायसे सुबुंफ्रा गोबाङैनो फालांगि खालामनानै न'खर खुंबोगासिनो जेखाइ आरि हेबनानै फाननानै जेखाइ हेबनानै खबाइ हेबनानै सान्द्रि संग्राय माने खायसे जेन बाहेरनि खामानि मावनो हायि सुबुंफोर दंना आय थिं आखाइफोरा एसे प्रब्लेम जानाय बेफोरबायदि मानसि फुराख जोंनि जायगायाव आर ना खायसे खायसे बिबदिनो न'आव थानानै औवाजोंनो बायदि रोखोमनि आइजें बानायायनानै फानो आरोना फाननानै न'खर खुङो।
औ नंगौ बेबायदि न'खर सामलायनायाव बिराद हेफाजाब होनो हायो आरो मा बा बियो आखाइनि मोनसे मोनसे रोंगौथि जोबनो थाङै माने मा होनगोन बेखौ धोन होनजागोन आरो माने। नोङो जेसे बेलेग खामानि मावनो हायाबाबो नों बेखौहाय मावनो हागोन आरो माने जिरायनानैनो। जेरावबो थाङा बिदिनो औ बांद्रायथ' खस्थ' जाया बेयावहाय रोङोबाथाय आरो। आरो आङो नुनो मोनबावदों दानि गोदान मुगायावहाय बिगियानजों गोरोबनानै मेसिनफोरजोंहाय गोबां औवाखोनो जेरैहाय सफा सियार बानायनाय बायदिसिना जि जुनारनि ओ महर दिखोनाय बा माबा मोन एसे साजायनानै दोननो हानाय औवाजों बेफोरबायदि हेबनायखोबो आं नुनो मोनदों आरो। बेबायदिनो बिसोरो मोनसे गला खुलिदोङो गला खुलिनायनि उनावहाय आरो बिसोरो ओ गोबां मानसिखौनो बेयावहाय मुं थिसन होदों। टिउसन होनानै बिसोरनि बेसेन लादों बेसेन लानानै बिसोर बिदिनो माने सोलोंथाइ होदों बेफोरबायदिखौ सोलोंनानै लायोबा जिउ दानायाव बा जिउ खुंनायाव माने हेफाजाब होनो हायो होननानै आं सानो आरो बेबायदि बिदिनो माने ओरैनो थानाय बेखार सुबुंफोरा बेफोरखौ सोलोंनानै थायोबा गावनि जिउखौहाय मोजाङैनो दैदेनलांनो हागोन होननानै आङो सानो आरो। जेरैहाय जोंनि गेजेराव गोबां मानसियानो ओरैनो समखौहाय बारगार होयो बेबायदि बारगार होआलासेनो बेफोराव मुखुब जानानै थायोबा माने सोलोंनानै लानो हायोबा जोंनि बे दोरोङारि खान्थिबो जाहैयो। बेखौ जोङो इयुन जोलैफोरनोबो जोङो बेखौ औ दैदेनलांनो हायो। दानि बे समनि मानसिफोरा सोलोंबासो आरो इयुनाव उजिनाय उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेफोरखौ सोलोंनो हागोन। नोङाब्ला बेफोरो गोमानानै थांगोन आरो गासैबो लानो हायोबा मोजां, नोंथां समा जाबाय जोंनिया।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों दसे सावरायनो मोनना।